औ नोंथां औ खोनादोंना।
औ खोनादों।
अ बिदिब्ला जों दिनै मोनसे आयदा लानानै सावरायनोसै ना नोंथां।
औ आइदाया आइदाया मामोन नोंथां।
ओ जोङो बिदिब्ला दिनै माने माबा ओ हान्था मेलानि सायाव सावरायनोसै नामा माने जों गोदो गोदाय माबायदि दिमोन दानि जुगाव माबायदिमोन बे हान्थामेला नि सायाव सावरायनोसै ना नोंथां जों थांलाय फैलायाव माबायदि औ।
औ जागोन दे नोंथां।
दे बिदिब्ला आं जागायग्रोनोसै दे नोंथां।
औ।
औ। ओ जोंनाथ' गोदो गोदाय ओ बारा बिदि थांलाय फैलायनि थाखाय सुबिदा गैयामोन आरो ना। जोबोर खस्थ' जायोमोन औ बिदिनो गोजान जायगायाव दावबायनो बा थांनो थाखाय जोबोर मे जेंना नु-नुजायोमोन गोदो गोबां माने खस्थ' जायोमोन आरो आथिंजों थांलाय फैलाय थाबायनानै थांनो थाखाय गोबां सम लायोमोन नालाय ओमफ्राय गेजेर स याव जोंनिया बिदिनो साइकेल फैदो
औ औ
औ बिदिनो आपग्रेड जालांबाय आरो औ साइकेलनिफ्राय बाइक बाइकनिफ्राय स्कुटि औ बिदिनो गारि बिदि रेल गारि बिदि ओंखारलांदों आरोना
औ औ
औ बिनि उनावसो जोंनिया एसे माने माबा जादों आरो गोजान लामा दावबायनायाव एसे मोजां जादों आरो ना नोंथां औ जोंना सुबिदा मोनदों ओ रेलगारि माने जोङो बिदिनो बास एबा कार फोरजों थांब्लाथाय जे सम लासिनो बिनि बिनि जायगायाव जों रेलगारिजों थांबा एसे थाब मोनहैसिनो आरो ना ओमफाय आरो जोङो बिरखंजों थांब्ला आरोथ' जोबोर थाबनो मोनहैयो आरो
औ नंगौ बिदिनो जोंहा गोदोनि समाव
औ खम समाव मोनहैयो आरोना जोङो बे बिरखंजों थांब्लाथाय
औ नंगौ
औ ओमफफ्राय जोंना राङाबो गोबां नांगौ जायो आरो बेजों थांनो थाखाय
औ
खम समावबो मोनहैयो नालाय खस्थ'बो गैया बिदिनो अख्रां सायाव बिरनानै थाङो ओमफाय एसे लाक्जारि टाइप आरो
औ औ
औ ओमफाय रेलगारियाथ' आरो बेजोंबो मोनहैयो खिन्थु एसे सम लासिनो आरो बेजों ओमफाय गारिजोंथ' बांसिनानो समलायो गोजान लामा दावबायनो थाखाय औ ओमफ्राय जोङो बिदिनो हान्था मेला ओंखारनायनिफ्राय जोङो जोंनि हादोरनिफ्राय गुबुन दाबसे हादोरावबो दावबायहैनो हानाय जाबाय आरोना आथिखालाव गोदोथ' बिदि हायामोन थांलाय फैलायाव खस्थ' मोनो नालाय सोरबा बहाबा माने बेरायनो थांनो गोसोबाबो थांनो हायामोन आरो
औ नंगौ
औ जबो खस्थ' जायोमोन
औ बिदिनो जोंहा गोदोनि समावबो बांसिनानो जायगाफोरखौ मिथियामोन मिथिब्लाबो जोङो गारि नु गैयामोन आरो बुंनो थाङोबा बांसिनानो गोदोनि समाव थाबाय थाबाय थाङोमोन आरो थाबाय थाबाय थांनायावथ' जोंहा सान सानसे लायोमोन नङा होमबा थाबाय जाबाय थांनानै जेन'बा जोङो आलासि जानो थाङोबा जोङो बिदिनो गारिबो गैया जेबो गैया साइकेल दंबाबो खायफाया साइकेल गैजा रोङामोन नङा बा बिदिनो थाबाय थाबाय थाङोमोन आरोना ओमफाय सानसे ला थाखायोमोन आरो बिदि आलासिफोर एबा गुबुन जायगायाव थांनोबा बिदिबा हाथाय जानो थांनो बिदियावनो जोंहा सानसे गाहाम लायोमोन आर ना। बिदि आरो हाथाय जानो थाखाय जोंहा बिदिनो एक घन्टा लायो आरो ना एसे गोजानबा आरो। गुबुन हारियाव आलासि जानो थाङोबा सानसे गाहाम लायोमोन आरोना फुङाव थाङोबा अब्ला जोंनिया बिदिनो एसे मोनाबिलिनि सयथा एबा फास्ता
औ औ नंगौ नोंथां।
बिदि सम लायोमोन आरो थांलाय फैलायनि थाखाय
औ।
आरो बुंनो थाङोब्ला औ औ। खस्थ'आलाय जायोमोन गोदोनि समाव
उम
आदानियाथ' मालाय गासिबो बिदिनो ओ गारि गारि कार एबा स्कुटि बाइक बिदि बायबाय आरोना दानि दिनाव आरो रावजो रुजुनो हाला जायनो बेनो गोसोबानो थांनो हायो बेरायनो हायो नङा होमबा
औ जोंना साइकेलजों थांबाथ' आरो एसे बोलो नांगौ जायो आरो ना नों थां आंफाय जोंआ गारिजों थांब्लाथाय ओ बेयाव ओ पेट्रल दानियाथ' माने पेट्रल गोदोथ' बांसिनानो पेट्रलल' सोलियोमोन दानिया नाथाय मोब्लिबजों माबा सार्स होनो हो हानायबो ओंखारबाय नालाय गारिया जोंना औ बेजों थांनो हायो। आरो औ होमबानिया माने जोंना बोलो नांगौ जाया आरोना बेजों थांब्ला खिन्थु साइकेलजोंबो जोङो पेदेल मारिना थांना एसे बोलो नांगौ जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
रेल रेलगारियाबो जोंना बिदिनो गोदोथ' खैलाजोंसो सालायोमोननो बेखौ जोंथ' नुफेरासै बिदिनो माने उनाव थावनि थावजों सलायजानाय ओंखारदों खोना बिनि उनाव दाथ' मोब्लिबजोंनो जोंना रेल गारियाबो खारो आरोना औ ओमफ्राय खैलानि रेलगारि होनब्ला जों दार्जिलिंआवसो दोङो होनना खोनानो मोनो आरो आथिखालाव औ बेयाव दावबायनो थांनाय मानसिफोरा माने बिनि बेखौ नायनोनो थाङो होननायबो खोनानो मोनदों आङो दार्जिलिंआव
औ
बे रेलगारियानो बे रेलगारिनि थाखाय जोबोद फेमास होनना मिथिनो मोनो आरोना आङो
ओं ओं। जोंनियाथ' बिदि गैया मानो होनबा जोंहा बिदि साफाबो जायगा गैया नालाय बिदि थांनो बिनि थाखाय जोंनाव बिदि गारिया सोलियो आरो ना
औ उम आरो औ जोंनो
फोरा पेट्रल सोआबाबो जाया मानो होनबा पेट्रल सोआबा जोंना गारिया खारो
औ जोबोर दामाबो बांबोदों आरोना पेट्रलनिया ओंखायनो बांसिनानो दानिया ओ मोब्लिबजों ओ खारनाय माबाखौ बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरो ना जोङो। गारिफोरखौ औ बांसिन औ बास फोराबोथ' जोंनिया बिदिनो चार्ज होनाय ओंखारबाय। बेटारिनि जेरै ग्रिन बास माबायाव। गोथां बास गुवाहाटियाव जोङो सालायनायखौ नुनो मोनो आरोना बांसिन। औ ओमफाय। जोंनाथ' माबायाव साइकेलाव जोङो सास ओ सानै मानसि। सासे थांजायो आरो ना सासे सलायनाय सासे जनाय बाइकआवबो बिदिनो। स्कुटियावबो नाथाय गारियाव जोंना। दाराव ओ साबबा ज'जानाय सातजोन जजानाय बिदि दोङ आरो ना। ओमफ्राय बासावथ' जोंना गोबाङानो जजायो।
ओमफ्राय जोङो रेलगारि होनोब्लाथ' रेलगारियावबो उम गारियाव माने दाब्बाफोर थायो आरो ना गोबां। ओ बे दाब्बायावसो जों गोबां मानसि दावबायनो हायो आरोना। ओ मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव थांनो हायो आरोना। बेयाव गोबां मानसियानो जनानै दाब्बाफोराव मानो गोबां थायो नालाय। गोलावथार नालाय। बियो औ ओमफ्राय हुजोंना औ बिरखंआवबो होनब्लाथ' जोंना बिदि गोबांथ' नङा लिमिटेड आरोना बियो। ओ बिरखं औ बेयाव माने औ। ओ माने जोबोद दिडिसिप्लिन मेेनटेन खालामनांगौ जायो आरोना बेयाव। माने सायाव बुद रिक्सनि बाथ्राना। सायाव बिरनाय बेनि थाखाय नंगौना नोंथां औ। ओमफ्राय जोंनाथ' दै दैखौबो बारनो हानाय जोंना मोनसे माबा दोङो ना। ओ जाहाज नाव बिदि दोङो ना नोंथां। नोंथाङा बिनि एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
फोरमायनो हागोन। आङो जिखिनि हायो इखौ फोरमायन होनसै आं बारा माने मिथिया आरो ना।
औ आंबो मिथिया नोंथां बारा।
अ माने जोंना जाहाजावबो इदिनो पेट्रलफोर सोयो नङा होमबा?
ओ मिथिया आंथ' बारा मिथिया नोंथां ओ जाहाजाव सोयो खोना बियो मोनसे माबाना औ।
ओ। बिदिनो आङो आंनि साननाय हिसाब आरोना इसोरो आंबा पेपेट्रल सोयो खोना आंनिबा। मानो होनबा पेट्रल जोंहा दैयावथ' जोंहा कारेन्ट बि दि ओ माबानो हाया नङा होमबा।
औ। आंनिबो मोनदांनायाव बिदिनो आरोना। जाहाजाव माने पेट्रलफोरजोंनो खारो खोना आंबो मिथिया ना।
औ बिदिनो जोंहा माने ओ जाहाजफोरजों थांबा जोंहाबो एसे माबा जाहोयो खोना आरोना ओ समा एसे थाबनो जायो खोना मानो होमबा दैमा बारनायाव जोंहाथ' जाहाजजोंसो थांनांगौ।
औ।
आनिबा जाहाजाव थांबाथाय बेजों थाब मोनहैयो बायदि मोनदों आरोना आङो। जोंनि बे ओ जेनेबा जोंहा दैमाखोनो बारनाय जायो आरो ना।
औ।
जोंनि बे गारि एबा कार एबा बासफोरजों जोंना सम लायो आरो आंनिबा जोंनिबा जाहाजाव थांबा थाबसिन मोनै इदि बायदि मोनदो आरोना आङो
औ आरो जोंनाथ' नावआवबोथ' माने जोबोर माने माबा होयो आरो ना? नावआव ओ माने बेखौथ' जों मानसियासो माबा सालायना थांनो गोनां जायो आरो ना आखायदो नाव जावनानै गो जोबोर माने टायेम लायो आरो औ मेङो। खायनो जाहासा मोजांसिन होननानै आं सानो आरोना बे माने बारा खस्थ'बो नाङा औ ओमफाय औ जों बिदिनो जोबोर गोदोर गोदोर जाहाजफोरजों मोनसे हादोरनिफ्राय गुबुन मोनसे हादोराव ओ बिदिनो जोङो माबा बुस्थुफोर लाबनो हायो आरोना? गोबां मुवा बेसाद लाबनो हायो आरोना?
उम
औ
ओ जोंनाथ' जा ओ नावआव ओ बिदिनो दैयाव मा होनो बिदि हारसिंनो फन लानानै एबा बेलेग माबा मोनसे बुस्थु लानानै बिदिसो जावना था थांनांगो नङा होनबा बेयाव जोंहा खस्थ' जायो आरोना गावनि देहानि थाखायबो मानो होनबा बेयाव बोलो होनांगो जायो।
औ
बिनि थाखायनो नावआव जोंहा खस्थ'सिन जायो आरो
ओं आरो जोङो माने ओ जोबोर लैथोनि गेजेराव थांनो हायो आरोना बे जाहाजफोरनि गेजेरजों
ओं ओं
ने जोङो थांनानै दावबायहैनो हायो आरो नायदिंनो हायो बेजों थांनानै औ ने जोंथ' नङाबा ओरैनोबो थांनो हायाना।
नोंगौ। बिदिनोसै आरोना दानि जुगाव गासिबो गारिफोर लाबाय स्कुटि बाइक इफोर खौ लाबाय आरोना गोदोनि समावथ' जोंहा बिदिनो थाबायनासो थाङोमोन।
औ माने बेफोर औ जोबोर मदद खालामो आरोना जोंना माने
औ स खौ माने समखौ आरो जोंनो थाबसिन माने खामहोयो आरोना जोंहा
औ माने समनि खहा जाया आरो ना नोंथांजोंना बेजों बेफोरजों दावबायबाथाय जोङो थाबनो मोनहैनो हायो खम समनि गेजेरावनो जों थाबायनानै थांब्लाथ' गोबां माने सम लायो नालाय। बिनि थाखायनो मोजांबो जादों बेफोर हान्थामेला ओंखारनायनि जाहोनाव नाथाय गाज्रिबो दोङो आरो ना बिनि सायेदाव सोरबा सोरबि एक्स देन्ट जानानै थैलाबायो मोजाङै सालायाबा बेफोरनि थाखाय आरोना?
खायो ना बाइकफोरखौ बिदिनो गाज्रि उनु बिदिनो दाब्रायलाबायो। नङा ओमबा?
औ नोंथां जोंना समाबो जाबाय ओ दोनथ'लायनोसैना नोंथां? औ दे उम